औ खुलुमबाय नोंथां। औ आं नोंथां नोथांजों बै माबानि बादैसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां बर'नि आर'नाइनि बादै।
ओ नोंथां ओ आर'नाइ बागै बे ओ होमबा नोंथां आर'नाइ होनना बुंब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि मोनसे ओ मा होनो सि होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां। ओ बे सिखौ नै रोजा नैजिनै मायथाइयावनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे जि आइ टेक महरै ओ भारत सरखारनिफ्राय जों मोननाय जादोंमोन। बे जि आइ टेक मोननायनि गाहाय ओथियानो जादों नोंथां बे ओ बे आर'नाइ सिया ओ मा होनो जोंनि बर'फोरनिल' बेयो गुबुन हारिनि नङा होननानै मोनसे माबायो आरो बेखौ माने गुबुन हारिफोरा गावसोरनि होननानै बुंना लानो हाला आर'। बेयो जोबोद मोजां जादों नोंथां बिदि मोननाया। ओ बे आर'नाइया गुबैयै जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा दानाय जायो आरो नोंथां ओ बे औ गोदो गोदाय जोंनि ओ जेब्ला ओ राजाफोर जेरै मा होनो ओ दैमालुमोन दंमोन, बेबायदिनो गोबां जोहोलावफोर दोंमोन, बेबायदिनो गोबां ओ राजाफोर दंमोन आरो दोरसोन जोहोलाव ओरै बै समावनि ओंखायनो बे आर'नाइया मा होनो सोलिबोदों नोंथां जेब्ला जोंनि बर' राजाफोरा ओ दावहायाव थाङो एबा ओ थाङो अब्ला ओइ बे रा मा होनो रानिया बेखौ हरनि गेजेरावनो सोंनानै बे आर'नाइखौ दानानै गोदोनायाव गानहोनानै हरोमोननो आर', बे हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां। माने ओ मा होनो जेब्ला दावहायाव थांनायाव माने ओ मा होनो देरहासार जानानै फैनो हाथों होननानै मोनसे फोथायनाय दंमोन आर'। बे आर'नाइ गान होननानै हरोब्ला औ नोंथां बेखायनो बे आर'नाइजों जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङायै मा होनो? सिय आरो नोंथां। बे आर'नाइखौ गुबैयै जोङो मा होनो गोदोनायाव लानाय जायो आरो नोंथां। आरो बे हिन्जाव हिनजावफोरा बेखौ हिनजावफोरा फास्ला महरै लायो आरो बे नोंथां। बे आर'नाइखौ बे आर'नाइआव गोबां आखर फैयानो जायो जेरै हाजो आगर फारिौ मेगन बिदिनो गोबां आगरफोर दोङो। दाावराय आगरबो दङ माबा माइबि आगर दोङो बेफोरखौ एरनाय जायो आरो नोंथां, औ
बेफोर एरनायनि गुबै जानायानो जाहैबाय मिथिंगानिफ्राय नुनाय नुनानै मिथिंगानिफ्राय मा होनो समायना महरखौ लानानै एरनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनबा? जोंनि बर' रायजो सुबुंफोरा बांसिन मिथिंगानि गेजेराव थानानै मिथिंगाजों गोरोबफानानै मा होनो रायजो जानायाव जबो मोनसे ओ हारि नालाय नोंथां बेखायनो बे आर'ना जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मा होनो आर' गामसा आर'। बे आर'नाइखौ मा होनो नोंथां गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरा। मा होनो गोदो गोदाय इन्दि सिनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां जेब्ला लाथा फिसिबाय नोंथाङा बे लाथायैखौ फिसिनानै लादानिफ्राय मोननाय फुथोबनिफ्राय बे जों मा रुनानै बेखौ मा होनो खुन्दुं लुनानै बेखौ दानाय जायोमोन आरो बे आर'नाइखौ गोबां गाबनि होनाय ज जै मोननाय खान्थाल गोजा गो जोम गुफुर बिदिनो गोबां आगरफोर दंमोन आरो'। बेफोर गाबफोर दंमोन आरो नोंथां बे गाबफोरखौनो मिथिंगानिफ्राय लाना फैनानै जेरै खान्थाल बिलाइ मेथाइ बिदिनो गोबां दङ आरो नोंथां। ओ गाबा बेफोरनिफ्रायनो मा होनो गाबखौ गानानै दानाय जाय आरो नोंथां।
बे आर'नाइानो जाहैबाय मा होनो जोंनि बर' सुबुंफोरा दा आ मा होनो? दासिमबो जेब्ला जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जे फुजा मेला एबा फोरबोफोर बेफोराव मा होनो गुबैयै लानाय नुनो मोनो, जेरै बैसागु बैसागु बोथोराव जेब्ला रंजानाय फैयो रंजानाय बोथोर बे रंजानाय समाव बे आर'नाइखौ मा होनो? लानाय जायो आरो लानानै मोसानाय जायो आरो नोंथां जेरै हौवासाफोरा गोदोोनायाव लायो बा खर'आवबो खानाय जायो आरो जानजियावबो खानाय जायो थां आरो हिनजावफोराबो बे आर'नाइखौ गोदोनायाव मा होनो लायो आरो मोसानो थाखाय आरो सानजियाव दख'ना गुयैनि थाखाय हानाय जायो नोंथां बेबायदिनो जों बे आर'नाइाब बाहाय जायो आरो नोंथां बे आर'नायइया मा होनो मोनसे जोंनि मा होनो आलासि सिबिनायावबो बाहायनाय जायो नोंथां जेरै सोरबा आलासि फैयोब्ला सनमान खालामनो थाखाय न'खरफोराव गेदेर सुबुं फैयोब्ला सोरबा आरो गोदान मा होनो आलासिफोर फैयोब्ला बेखौ माननि मान महरै मा होनो गोदोनायाव हरनानै सिबिनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि बे नाय जाहैबाय ओ मा होनो मोनफा मोनफा बर'नि दोरोङारि मोनसे गनायजानाय बयजोंबो गनायजानाय मोजां मोनजानाय मोनसे आर'नाइ आरो बे आर'नाइ दा फालांगि महरावबो गोबां मे मुलाम्फा आरो नोंथां बे खालामनायखौ जोंनि बर' आइजोफोरा दानानै फालांगि हिसाबै लानानै फाननानै गावनि न'खरखौ सुुंथानायाव गोबां मदद खालामदों आरो नोंथां बे बेबायदिनो मा होनो हाथाय बाजारफोरााव जोंनि बर' आइजोफोरा दा गावबा गावनो दायै दायै फाननाय जायो नोंथां बे आर'नाइनिनि बेसेना गोबां जाबाय दा नोंथां मोजां आरनाय गांसे बायनो गोनांबा बाजौ रां द'जौ रां आरो नोंथां बेफोरबायदिनो फाननानै जोंनि बर' आइजोफोरा गावबा गावनि न'खर गावबा गावनि फिसाफोरनि फरायनायनि रांफोरखौ बेजोंनो दिहुननाय जायो नोंथां
औ
बेबायदिनो मा होनो जोंनि आर'नाया मोनसे हारियारि नेरसोनथि महरैबो गनायजानाय आरो बेयाव दा गुबुन हारिफोराबो मोजां मोननानै ग माने गोदोनायाव लानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां
थां बिदिब्ला आंनि बर'फोरनि आर'नाइनि रायलायनायनि सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो बुंथ'नाय फोजोबनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां दा नोंथाङाबो आंनो बे आर'नाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदोंब्ला बुंनो एबा फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां आङो बेै बर'फोरनि गामसानि बादै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ नोंथा
औ औ गामसाया जाहैबाय बर' फोरनि मोनसे सिनायथि सि गामसाया बो जोंहा जि आइटेक मोनबाय नङा होमबा नोंथां औ ओमफ्रायो जोंना गामसाखौ गुबैयै हौवा माहारिया गावसिनि नि गानग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो नोंथां बे औ बे गामसाखौ जोंहा मालाबा समाव एसे गिदिरथार हिसाबैबो दानाय जायो आरो मालाबा समाव एसे फिसासिन हिसाबैबो दानाय जायो माने मानसि नायनानै मानसि बेखौहाय बानायनाय जायो आरो जों औ जोंहा माने गामसाया गामसाखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि सि हिसाबै बेखौ जोंनि हाबाफोरावबो बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों जोंनाथ' ओरैनो गानग्राया सिगां समनिफ्रायनो गामस यानो सोलिबोदों हिसाबै गामसाखौ जोङो बर' हारिनि सिनायथि सि होननानै जोङो बुंनो हायो बियो बर' हौवाफोरनि मोनसे दोरोङारि गानग्रा जोंनि गामसायावहाय सिगांनि समाव आगर होनायखौ नुनो मोनामोन गामसाया माबायदि जायो होननानै बुंबा गामसाया गोबां गाबनि जानो हागौ जेरै गोथां गोमो आरो बायदि बायदि गाबनि जानो हागौ गामसाया ओमफ्राय दानि मुगाया माने गामसाखौ बांसिनै गोथां खालारखौहाय सायख'नानै लानाय जायो आरो हौवाफोरा साबसिन मोजां मोनो बिसोरो गोथां गाबनि गामसाखौ बर' हौवाफोरा आरो बे गामसायाहाय गास माबा प्लेन कालारनि मानि मोनसे खालारनिनो बिनि दानाया जाजोबा बिनि ओरै रुगुङावहाय गुप रुगुं रुगुं फारनैथिङावहाय आलदा गाब होनाय जायो जोंहा गामसाखौ जुदि गाब मोनसेयै मानि एसे मोनसे गाबजों माबानायबा खोन्थानाय बा आरो बै फाख्रा सिख्रा गामसाबाथ' जोंहा फाख्रा सिख्रायानो जायो आरो ओम दु ओम मालाबा समावहाय बेखौहाय दो सारि सेन्टिमिटार आरो मालाबा समाव बेखौ नै सेन्टिमिट टार हिसाबै फाख्रा सिख्रा दानायखौ नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव। नाथाय दानि दिनावहाय गोथां गाबनि गामसा आरो बे गोथां गाबनि गामसानि रुगुं रुगुुंयाव जोंहा गुफुर गाब सोंखावनानै होनायखौ नुनो मोनो।
औ थांगौ
औ गाम गामसाखौ जोङो हाबाफोराव बा हौवा गोदान होनाय समावहाय एसे गिदिर सिनखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो गामसा थाया गामसाखौ जोंहा बर' हौवाफोरा मोनफ्रोमबो जेरावखि थाया मानो मोनफ्रोमबो समावनो गोदोनि समाव गानबाय थायोमोन नाथाय दा एसे खम जाबाय आरो गामसा गाननाया गोदोनि आबै आबौमोनहाथ' गामसाखौनो गाननानै सोलिबोदोंमोन नाहा मैहा थांनाय दावहा नांनाय मैहुर खालामनाय सोब समावनो गोदोनि मानसिफोरा गामसाखौ गानोमोन आरो ओमफ्राय दा जोंहा ओ सोलोंथाइ लानायनि उनाव जोंहा फरायसालि दा गोदान मुगानि सोलोंथाइजों खारफानायनि जाउनावहाय गामसा गाननाया एसे खम जालांबाय आरो।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ दसे सम रायलायजागौ नोंथां। अ नोंथाङा औ नोंथाङा मा होनो ओ बर'नि जोंहा गामसाफोरनि ओ दोरोङनानै गाननाय गामसानि सोमोन्दै रायलायनाया सावरायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथा ओ
औ नोंथां।
ओम बेफोर जाबाय जोंनि बर'नि गांफा गांफा गानग्रा ओ जोमग्रा नङा होनबा नोंथां! औ नोंथां ओ थिग बेदियनो बेबायदिनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो थाखाय जो ओ माहोनो साबायखर थाबाय नोंथां। दा समाबो जाना फैबाय नोंथां। ओ, दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां उनाव रायलायनोसै नोंथां, औ औ गोजोनथों।